औ
खोनादोंना नोंथाङा? औ औ खोनादों नोंथां । औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां । आङो ओरैनो फ्रि जिरायनानै दङ नोंथां ।
औ ओ नोंथांजों आङो दैबानानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावराय जागोन दे नोंथां ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोनना ओ जोंनि बे बे ओनसोलावहा दै बानाया मानि थाखाय एबा मानि जाहोनावहाय गोबां जालांनो हमदों एबा बां हमदों नोंथाङा बेनि बागै आंनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनो
फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ औ हागोन दे नोंथां । ओ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा नै दा दैज्लां बोथोर सफै लाबाय नालाय दै बानाया माने दैज्लां बो बोथोरावनो बांसिन जाखायो आरो जोंना अखा बांखा बिदि हनायनि थाखाय ओमफ्राय ओ दैबानाखौ मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो माने ओ सुबुं माहारिनिनो माखासे गोरोन्थि बायदि ओ नुनो मोनहरो आरो माखासे खौ नायनो थाङोब्ला जेरै ओ जोंनिया बिदिनो गामि ओनसोलफोरावबो ओ दै बोहैनांगौ लामाफोरखौ माखौबा थेनाय माखौबा लाखि नाय बिदि गोबां जानायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनाव दैआनो बिदि उल्थां बालथां बोहैनानै माखासे हाफोरखौ गोबां बुरखानानै नस्थ' खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो । ओमफ्राय आरो टाउन सहरफ्रावबो जों नायोब्ला नुनो मोनो नेै आथि आथिखालाव गुवाहाटिफोर बायदियावनो एसे अखा हायो ब्लानो दैबाना जायो बेफोरखौ ओ बे फोरनि जाहोनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो आरो बेयाव गोबां ओ गिदिर गिदिर बिल्डिं बाय ला माफ्र फाखानि जाजोबाय ओगफ्राय ओ नाला फोरखौ मोजांयै बानायाखै थांनो थाखाय माने लामायानो गैया आरो फिसा फिसा नालाल' बानायनाय बिदिनो ओमफ्राय बेयावथ' जाबोर जुथुर नांथाब्लानो माने दैय थांनो हाला लोमसावजोब सिगोन दैयानो माने लामाफ्राव गथे दै जाजोबो आरो बिदि बेफोरावथ' सुबुंफोरनि गोबां खहा जायो थांलाय फैलाय खालामनायावबो उसुबिदा आरो औ माब्लाबा फरायसाफोरा माने थांनो थाखाय ओ माने दैखौ बोरै खौ बारनानै थांनो बिराद खस्थ' जायो आरो ओमफ्राय मेडिकेलफ्राव थांनोबो डक्टार नार्साबोथ' बिथांथ' दै बानायानो जा जियानो जा थांथारनांगौ नालाय ओ दिउथि हिाबैनि ओगफाय गोबां खस्थ' जायो आरो बारलां नो आरो बिदिनो गोबां माखासे जायगाफ्राव जोङो दैबाना जाबाय थानायखौ नुनो मोनो निउस फोरनि गेजेरजोंबो मोननो हायो आरो एसे गोथौ जायगा ओरै जोंहा धेमाजि सिमोनानसााफुरि बिथिंजायाथ' गोबां दैबाना खौ जाबाय थानाय होननानै खोनायो आरो उ आरो दाख्लैसो खोनाबावदों जोंहा अरुणाचलनि जाथायखौ नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ ओ दै बानाया दसे नो फैनानै माने गोबां गामि गंसेखौ माब्रैहा ओ बुखारनानै लांजोब दों बेफोरखौ उ जों नाय योब्ला नुनो मोनो आरो बेयाव मानसि दुमसिनि अनगायै जिब जुनार गासैनिबो गोबां खहा जानाय बायदि जोङो नुयो आरो औ ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरनि जाहोनखौ मा होननानै सानो दैबाना जानायनि जाहोनखौ
औ औ नंगौ नोंथां ओ आंबो दैबानानि जाहोनखौ सुबुं माहारिखौबो बुंनो हागोनबा जोङो जोंनि ओ मिथिंगायारि सोलायनायनि जाहोनावबो जोंना दैया गोबां बाना जानो हमो आर ना नोंथां गिबियावनो आ ङो सुबुं माहारिनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै नोंथां जेनेबा सुबुं माहारि बांनायनि जाहोन नंगौ जोंना ओ दैमा ओनसोलावहाय जेरैहाय जोङो दैमा ओनसोलफोर खौ ओ फबनानैहय गोबां गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनारि बहायनाय बा सामा बानायनाय ओ बेनि जाहनावबो जोंनिया दैमाफोरा ओ थांनो मोनै नि जाहोनावहाय ओ बेलेगथिं लामा लानो गोनां जायो बे जायनि जाहोनाव जोंओ हा फो रखौ खुरखानानैब्लाबो ओ बिसोरो ओ थाङो आरो ना नोंथां बेनि जाहोन जोंना दै बानाया जायो होननानै सानो बेजोंनो लोगोसे जों ना मिथिंगायारि सोलायनायनि थाखायबो जोंना दै बानाया जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो जेरै गेदेर गेदिर ओ बांग्रिंफोर फायोब्ला जेरै जोङो गोथौ हा ओ गोजौ हा फोराहाय गोथौ जालाङो बा गोजौ हाफोरा खुख्लानानैहाय ओ गोथौ जालाङो बै गोथौ जालांनायनि जाहोनावबो जोंना दैफोरा जमा जानायहायहाय बेयो जेब्लाना अखाफोरा बुरजा हायो अब्लाना बै दैया देरनानै खाथि खालानि ओनसोलफोरखौ लोमहोजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि जाहोनावबो जोंना दैया बाना जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो बेबायदिनो बाना जायोबोब्लाथाय गोबां खहा जायो। बेबायदिनो जोङो ओ बारि बागान बा न' बां ओ सुबुं माहारिफोरा बो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो आरोना नोंथां दैबानानि गेजेर जों बेबायदिनो दैबानायाहाय गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। औ बेबायदिनो दैबानायाबो ओ गोबां खहा लाबोदों बेबायदिनोहाय जेनेबा ओ हा फोरखौहाय खुरख्लानानै
फ्राय
आलाय सिलाय खालामलाङो बेबायदिनो न'खरनि गासैबो न' बांफोरखौबो खुख्लानानै नै ओ थेर बेथेर खालामलांजोबो आरोोना नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंना दाख्लैसो जोंनि खाथिनिनो ओनसोल बा अरुणाचलाव बेबायदि जाथायखौ नोंथाङाबो खोनाखादों। नानोंथां दाखैनिखौ औ बेबायदिनोहाय बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोंनिया बेयाव सुइस गेटखौ जों खेवना होनो गोनां जादोंमोन। मोन बेयाव अरुणाचलाव बे खेवना होनायनि जाहोनावनो दैया एसेबां देरनाय लोगोनो गासै अरुणचलनि बा दाबसे जायगाखौहाय सलिंखार खालामलांजोबदों आरोोना दैया न' बां बुखारलांदों बा बेबायदिनो बिफां लाइ फां जिब जुनार सुबुं माहारिफोर गासैखौबो बुखारलांनानै थेर बेथेर
खालामलांगोन आरो दैबानाया
नोंथाङाबो आंनो फंनैसो
औ औ हागोन। ओ नोंगौ बिदिनो नोंथां बायाबो थारैनो माने सैथो आर ना गोबां जोंहा सुबुं माहारि आरो आथिखालाव बोथोरखौ जोङो बुंनो हागोन बोथोराबो जोंना माने गोबां सोलाय सोल' जाबाय थायो। आरो माने मोनसे महरावनो थाला आरो आथिखालाव दसेनो अखा दसे सेनो सान्दुं माने जि टाइमाव सान्दुं नांगौ बे समाव सानदुं दुङा जि टाइमाव अखा नांगौ बे समाव अखा हाया बेफोरबायदि गोबां बोथोराबो आथिखालाव माने सोलाय सोल' बिदि बि जायो आरो बेनिफ्राय अखायानो मान हाबा थाय मालाबा नागारनोनो रोङा जि हाबाय थागोन ओमफ्राय दैफोरा बिदिनो जमा जा जोबसिगोन खुर खालाम लांजोबसिगोन बिदि गोबां जायो आरो जोंहा ओमफ्राय जोंनियाबो ओ जोंहानि न'आवबो बिदिनो जोंनि खाथियावबो मोनसे दैमा दं आरो बिदिनो बोसोराव बोसोर बोसोराव माने दा दैज्लां जाबायना ओमफ्राय बिराद देरो ओमफ्राय हाफोरखौनो खुरखानानै लांजोब आरो जोंनिखौ जोंनियाथ' हाया एसे बुरायानोमोन ओमफ्राय दा खुरखानानै माने बार' बिगासोमोन आरो बेनिफ्राय खुरखा खुरखा दा माने सय बिगासोल'सै माने बेफोरबायदि आरो गोबां ओ ओ मा होनो बेखौ बा बिदि दै बानाया फैयोब्लाथाय माने माने खहाखौनो खालामो आरो ओमफ्राय मुलाम्फा होननानै बुङोब्लाथ' बेफोरबायदि एसेबां माने मुलाम्फा मलाम्फाखौ नुनो थाङा दैबानानि गेजेरजों मुलाम्फा जायोब्लाबो मोनसे मोननै मुलाम्फा जायो आरो बिदि जेरै ओ मा होनगोन बेखौ दैबाना फैयोब्ला माब्लाबा समाव ओ बिदि हा माखासे फुलुं हा जायोना बै दैनि गालांनाय माखासे हाफोरा बेफोरो फुलुं जायोब्ला बैफोराव माने आबादफ्रा मोजां जायो बेफोर आरो मुलाम्फाया ओ हायाबो माने हासारफ्रा बुखांना थाफैयो नालाय फुलुं हा जायखौ बुङो बेफोराव माइ गायोब्ला माने माइफ्रा गोबां जानाय बा मैगं थाइगं गायोब्ला बिराद जानाय नुयो आरो बेफोराव माने हासार होलायलायनाङा माने बेजोंनो गोबां माइ जानाय बिदिखौ नुनो मोन मोनो ।बिनिफ्राय आरो मुलाम्फा होननानै बुंब्ला मोनसे दंबावो जोंहा दैमाफोराव बिदिनो बन सन गोजा वला बनानै फैयो बेफोरखौ माने बै गामियाव थाग्रा सुबुंफोर जाय बनजों संनानै राननाय मानाय बिथांमोननि थाखाय माने बिथांमोना बन हमथानाय माने जों गोदो उन्दै उन्दैयाव बिराद नुयोमोन आरो। दैबाना जाबोबाथाय दै देरबाथाय थाय माने दैयाव बन हमथानो थाङो आरो मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौ बेखौनो बुंनांगोन आरो मोननैसोल' दङ आरो आंनि बायदिब्ला मुलाम्फाया ओमफ्राय बांसिनानो माने खहाखौनो बुंनांगोन आरो गोबां खहा जायो आरो जोंनिया दैबाना जायोब्ला मानसि दुमसि जिब जुनार गासैखौबो माने ओ मा होनगोन बेखौ गोबां खहा खालामो आरो सुबुं माहारिनि फोराव नोंथांमोननिथिंबो माने बिदि दै बानाफोर जायोना जाया?
औ नोंथाङा मा सोंथि सों
औ नोंथांआ मा सोंथि सोंदोंमोन आंनो फोरमाय फिन्नाय औ औ माने नोंथांमोननि जायगायाव बिदि दैबानाफोर जागोन ना जाया होननानै सोंदोंमोन। आङो
औ औ नंगौ नोंथां ओ जोंनिखेबो बेबायदिनो गोबां दैबाना जानायखौ जो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो मिथिंगायारि सोलायनायनि थाखायबो जायो बा ओ जोङो गोबां अखा हानायनि जाउनावबो जोंना दै माफोरा देरनानै हाय बाना जानायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरोना नोंथां मानो होनोबा जों गोबां अखा हायोला जोंनिया हायेन ओनसोल नालाय जेनेबा जोंना एसे गा गाहाय जायोनालाय बेनि था जाउनावहाय जोंनिया ओ न'बां फोरा लो लोमजा ना नोंथां आङो उन्दैनिफ्रायनो मोन बोबाय जोंनि बिखिहाय गोबां अखा हायो ओ न' बां बा सिला लामा बेफोरो लोमो आरोना नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंना खाथियावनो दोङो फाग्ला दैमा होननाय बे दैमायाबो जोंना गोबां अखा हायोबोला बिराद गिदिर जायो आरोना नोंथां जायनि जउनावहाय खाथि खालानि गामि ओनसोलफोराव लोमसोब लोमसाव जोबदों आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना लोमसावनायनि गेज गेजेजों जोङो गोबां खहा जायो बेबायदिनो दैमाफोरा जेरैहाय बाला बायदिसिनाफोरखौ बुखारना लाबोनानै माइ गायग्रा जायागा फोराव दोनफैयो बै जायनि जाहुनाव जोंना हाफोरा गोबां नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जेरैहाय नोंथाङा दाय बुं दोमोन दे ओ दै बानाया बुखारनानै जेनेबा हा हासार बायदिसिना ज' जाफै यो होननानै नोंगौ बेबो थारजि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बुखारना लाबोनानै ओ मोन दाबसे जायगायाव ज' जानानै हासार जायो बेबो नोंगौ नोंनाया। नाथाय दानिया जों गोबां बाला बायदिसिना बुखारना फैनानै जे जोंनि गाय राहाफोराव फबनायखौ जों दानिया गोबां नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां दे।